हेलौ, अ नोंथां! अबाव दं?
न'आवनो दं नै।
मा मिनिहां मिनिहां रायलायनाय बेलाय?
मा?
होम मा खालामदों?
लामायाव, लामायाव दंलै ओरैनो।
लामायाव दं आरो ना? उम।
आयदै हा!
मा?
बे ऐ जिरायना दं ओरैनो।
उम।
ऐ अनला ओंख्रि एनिफ्राय जाखांबाय जानायालाय।
उम।
उम बे
मा होनदोंमोन?
नोंनाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोनलै।
मा?
बे अनला ओंख्रि एनिफ्राय दाउ बेदरखौ जेनेबा बोरै संनाय जायो।
आदसा नों संनो रोंफेरा आरोना माने?
औ।
ओ। गिबियावनो माबा अनलाखौ उरग्रोना लादो।
सोमना लादो माइरंखौ, एनिफ्राय अम दाउखौ संनोबा दाउखौ बुथारग्रोदो गोदादो एनिफ्राय दाउखौ एवथ्रमना लाग्रोदो।
दाव
एनिफ्राय मा नो अनलाखौ सोमना लाखांदो।
औ।
हेल' खोनादों?
औ।
एनिफ्राय दाउखौ गिबियावनो एवथ्रुमना लाग्रोबाय नालाय। एवथ्रमखांनायनि उनाव दैखौ होदो, नांगौ सेबांनि। आनिफ्राय दसे दाउजों दैजोंखौ हालदै संख्रि बानलु ना गोदौहोखांनानै
खारै होदो अनलाखौ उरना होदो दैयाव।
बिदि आरो ना?
इदिनो आरो।
अ जे बेयाव अनलांख्रियाव खारै होआ ना मा जाखो?
अनला ओंख्रियाव खारै होयो आं दहायनो होनबाय दा।
गोदौ गोदौनायाव खारै होबाय।
औ बिदिनो आरो ना। बे जेनेबा आ आ खारैखौ जेनेबा मानिया मोजां जे बे खारैया?
थालेर आथियानिया। थालेरा आथियानिया मोजांसिन। औ।
बै माबानिया ओ मुदुमफुल माबानिया बिफांनिया?
औ बिदि बिदियाबो मोजां।
अ।
बांसिन थालेर आथियानि मादानिया गोथावसिन जायो आरो।
खारै गोनांसिन जायो आरोना? गोबाब। हेल'।
हेलौ।
औ गोबाबसिन जायो गोबाबसिन जायो आरोखि अह खोनादों।
औ औ
उम गोबाबसिन जायो आरो ना थालेर आथियानिया
नोंथाङा संनो नागिरदों नामा
माने जेनेबा एसे मोनथिना लानाय जादों आरोखि खोनादों
एसे
हा
हेल' नोंथांनि नोंनिखौ बारा मोजां खोनायाखैमोन मा होनदोंमोन
उम खोनाबायदा जेनेबा मिनथिना लानाय जादों आरो जेनेबा माबोरै माबोरै संङो खारैखौ मा टाइमाव होयो खोनायाखै
हेल' हेल'
ओ औ लै खोनादों खोनायाखै नामाब्रा हेल'
हेलौ
औ खोनादोंलै
उम
हेल' नोंथां खोनायाखै
हो
खोनायाखै
औ खोनादों
उम जेनेबा बेखौ बेखौथ' मिथिना लादों आरो जेनेबा
ओं
माबोरै माबोरै सङो बेनो संनो नागिराखै नागिरनायालाय जेनेबा मिथिना लानाय जादों आरो ना माबोरै माबोरै संनाय जायो माब्रै माब्रै उम बिदिनो आरो
उम उम
नोंथां ना न'खराव साबेसे दं फेमिलि मेम्बार साबैसे दं नोंथां ना